हेल
औ नोंथाङा ओरैनो दंना?
अ आं ओरैनो दङ ओं र।
औ
नोंथांजों दसे रायलायनो हागोन नामा दंबा? अ मानसिया माबोरै साखोन सिखोन थानांगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन। मान मानसिया माने। फुरा थाखोन सिखोनै थामथाखादार थानाया दा गोनां माने। फुङाव जोङो। फुङाव जोङो सिखारनाय लोगो लोगो माने जोङो। फुङावनो सिखारनानै जोङो ब्रास खामनांगौ। ब्रास खामनानै माने जोङो दसे एक्सारसाइस खालामहैनांगौ आरो दे। राफोद खालामना दोननांगौ ओमफाय एक्सारसाइस खालामखांनानै जोङो। फुङावनो दुगैनांगौ दुगैनानै जोङो।
बे गसा लंफेनफ्रा गोलोमफानाय लेथ्रा जानाय मैला जानायफोरखौ जोङो सुनांगौ।
सुनानै साफा दोननांगौ। गस्ला लंफेनफ्रा मोनामबा माने मानसियाबो मोनामफायो नालाय। बिदिनो दुगैबाबो माने गसा लंफेनफ्रा साफा जाथारनांगौ। गसा लंफेन आरो दुगैनाय मोननैबो समान समान जानांगौ आरो गसा लंफेना साफा जाबा मानसियाबो साफा जानांगौ ओमफाय मानसिया दुगैनानै गसा लंफेना लेथ्रा जाबा जानाय नङा, मानसिया दुगैनायजों लोगोसे गस्सा लंफेनाबो साफा थानांगौ। बिदिनो
बिदिनो सामफ्रामबो माने बियो साफा खालामलांबाय थाबा मानसिया माने बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो।
बिदिनो लोमजानाय साजानाय, बेमार आजार रा माने गैया जालांनो हमो आरो नोंखौ बेलेग सुबुंफ्राबो होनाय नोंखौ मोजां मोनो, नोंजों लायरायनो मोजां मोनगोन, नोंखौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोङो सानफ्रामबो साखोन सिखोनै थाबा नोंनि महर मोखांफ्राबो सायसथ' गोनां आरो नोंनि मोखां साइस जालाङो आरो देहा बदिफ्राबो मोजाङै साइस नुयो। बिनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा माने नों जों लोगोबो जानो हमो, मानसिफ्रा नोंखौ मोजां सानो। मानसिफ्रा बयबो नोंजों माने बिराद साब मानसिया बिराद साफा थायो मायो होन्ना बिराद बाख्नायगोन आरो मानसि नोंखौ माने। बिनि उनाव ओमफाय मानसिया लेथेरा थाबा मा जायो, बेखौ एसे खोन्थासै आङो। मानसिया लेथ्रायै थायोबा माने मोनसे हुदा बायदि जालाङो आरो ना लेथ्रायै थायोबा। बिदिनो सानसे दुगैयालासिनो थाबाय जेनोबा ओमफ्राय बिदिनो बि गैयिनि थाखायनो बे गस्लायाबोथ' लेथ्राया जासिगोन मैलाया हाबसिगोन। गस्ला मैला जानानैयावनो माने बिदिनो सानसे साननै बियो माने अलसिया जालांखायो आरो मानसिया अलसिया जानानै माने बियो साननै सानथाम दुगैया लासेनो थासिगोन बिदि मानसियाबो मोनामसिगोन। ओमफ्राय गस्ला लंपेनाबो मोनामसिगोन। मोनामनानै ओमफाय नोङो बेमार आजारफ्राबो बिदिनो साफालाङो सान माने जोंनि देहायाव माने अक्सिजेेना हाबलाय ओंखारलाय जायोना मोदोमजों बे माने मैला सिथाबनायनि थाखाय माने अक्सिजेना बन्द जायो। बिनि थाखायनो माने बेमार आजारफ्राबो थुब साबफानो नागिरो बिदि साखोन सिखोन थायाब्ला। ओमफ्राय बिदि साखोन सि खोन थायाबा माने मानसिया बिराद लेथ्रा जायो मोनामोन मोनामनायजों लोगोसे गस्ला लंपेनफ्राबो मैला जाफायो। जेरै जेरै मानसिया खालामगोन बिदिनो जाफादेरगोन। गस्ला लंफेन मैला जाबाथाय नोंखौ मोनामजोबसिगोन ओमफाय खाथियाव नोंखौ थानो हानाय नंला आरो ओमफ्राय सिरजों एरायबानो नोंखौ मोनामलायगोन आरो माने बिनि थाखाय माने लेथ्रा थानाया माने जुदा बेखौ माने जोङो लेथ्रा थानाय खौ माने जोङो माब्लाबाबो फैहोनो नाङा माने लेथ्राया बिराज गाज्रि बसथु। लेथ्राया जोंनि जिउआव फैयोबा माने गासिबो माने लेथ्रा जालांजोबो साननाय हनाय हक गासिबो माने लेथ्राखायनो थांनो नागिरो बिदिनो जोङो साफाय थायोबा जों जोंनि साननाय हनायफ्राबो बिदिनो साफा जालाङो। बिदिनो जोङो लेथ्रायै थायोबा जोंनि गोसोफ्रा लेथ्रा मैला बिदिनो थगायसुला बिदि बायदिसिना जालांनो नागिरो आरो ना?
औ।
गासिबो जोंनि मावनायनि फिथाइगोजा आरो जोङो जेरै मावो बिदिनो फिथाइ मोनगोन आरो जोङो लेथ्रायै था योबा जोङो लेथ्रा जालांगोन मोजांङै साफायै थायोबा जों साफा जागोन बिदिनो जोंनि जिउआ बिदिनो माने जेरै खालामो बिदिनो जालां जोबनाय आरो जों साफा थायोब्ला सु साफा जालांगोन लेथ्रा जायोबा लेथ्रायैनो थागोन।
बिदिनो माने साफायै थाना थानाया बिराद मोजां आरो जोंनि थाखाय आरो जोङो सुबुं माहारिया माने जुनारथ' नंङा जाहैबाय जुनारफ्रा जेरै जेरै अमा अमाफोरखौ हमदो अमायाथ' दुगैनोबो रोङा साबोनबो लोबनो रोङा जेबो गस्ला लंफेन द्रेसबो गाननो रोङा बिदिनो अमाया जेराव थायो बावनो गादि लायो लेथ्रा लेथ्रि बबेबा
अबबा हाद्रि हाफ्राव हाब्रुफ्राव गेलेयो मायो बेफोरथ' खम लेथ्रा खा थियाव थानो हाया मोनामो बिदिनो जोङो सुबुं सब मानसिफ्राबो माने बिदि जानो नांङा आरो माने बिदि जायोबा माने जुनादजों मानसिजों माने समानसो होनना सानजागोन आरो। दे नोंथाङा एसे गावनि मोनदांथिखौ एसे खोनथादो दे।
उम जागोन दे नों
उम।
जोङो जोंनि माबा मानसिनि जिउआवहाय साब सिखोन थानाया जोबोद गोनांथार। मानो होनोबा जोंङो जेब्लानो जोंङो जोंनि देहाखौ साब सिखोन लाखिया जोंङो लेथ्रा मैला बिदि लानानै जोंङो सामफ्रामबो जिउआव थायोबा जोंङो बेमार आजार जानो हम हागौ आरो मानो होनबा जोङो जोंनि देहाखौ साब सिखोन लाखिबासो जोंनि बेमार आजाराबो जानो हाया। जोंङो दा साब सिखोन सिखौ माबोरै लाखिगोन होनोबा जोंङो उन्दुनायनिफ्राय सिखारनानै जोंङो सिखारग्रो मोनानो जोङो जोंनि हाथाइ बा हाथाइखौ जोंङो ब्रासजों मानजिनांगोन। मानो होनोबा जोंङो हरावहाय जानाय ओंखाम ओंख्रि बेफोर जानाया जोंनि हाथायावहाय नांना थाजोबो। मोदोमावहाय जोंङो बेखौ जों ब्रासजों मोनजायाबा जोंङो आरो फिन खेबसे फुंङावहाय जोंङो ओंखाम जानाया बे हाथायाव नांना थानाय मैलाफोरजों ओंखामजों लगायनाय जानानै जोंङो बे जोंनि उदै सिङाव थांङोबा जोंङो मो बेमार जानाया बेफोराव चान्स थायो आरो बेनिखायनो जोंङो सिखारग्रोमोना जोंङो बा ब्रास फुनांगोन। ब्रास फुनानै आरो ओमफाय जोंङो फुंङावहाय जोंङो जोंङो सोलाबोबा जोंङो मु फुंङावहाय जोंङो एक्सारसाइस खालामनाया मोजां जाय जाय सोलाबो सोलाबनाया एक्सारसाइस खालाम बा एक्सारसाइसखौ खालामोबा जोंङो जोंनाव सिनस्रि सानाय बाय बायदिसिना बिदिनो बेमार आजार फ्रा जानो हाया एक्सारसाइसखौ जों खालामथारनांगौ फुंङावहाय सम मोनोबा। एक्सारसाइस खालामग्रा खालामबाय एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनावहाय जोंनाव गोलोमदैफोर गगोन। गोलोमदैफोर गनाया जोंनि गस्लाफ्राव नांनानै गस्ला लंपेन्ट हाफपेन्टफ्राव जोंना हाबना थाजोबो। दा जोंङो बे गस्ला हाफपेनफोरखौ एक्सारसाइस खालामखांनायनि उनावहाय जों सुनांगोन। सुवालासिनो जोंङो बेखौ गानसोमबाय थाबा आरो बे गोलोमदैया जोंनि देहायाव हाबफिननोबा जोंङो बेमार आजार जानो हागौ बेनिखायनो जोंङो बे गौ गस्ला लंपेन्टखौ सुनानै आरो जोंङो जोंनि देहाखौ दुगैनानै जोंङो साफा थानांगोन आरो। बे मोनसे ओमफाय आरो जानायावबो जोङो जानायफ्रा जों मोजां मोजां जानांगोन मानो होनबा। जानायजोंबो माखासे जोंनि देहायाव बेमार आजार स जायो। जानायखौ जोंङो मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो मोजां सुनांगोन। आरो मैगंफोरखौ हायोबा मैगंनि सिङावहाय मा मा दं बेखौ नायनांगोन जोङो। गेसावफोरबो थानो हागौ एम्फौफोरबो थानो हागौ बेखौ मो जां नायनानै जों मोजां संनांगोन। संनानै मोजां जायोबासो जोंनि देहाया साब सिखोन थागोन बिदि आरो ओमफाय आरो जोंथ' जों मानसि जानानै जोंङो साब सिखोनखौ जों थाखानांगोन जायनो गावनि देहाखौ साब सिखोन लाखिया दुगैया बेबायदि मानसिया जों बाहेरायाव ओंखारोबा गुबुननि खाथियाव थानो हानाय नंङा मानो होनबा बे मानसिया मोनामगोन बिरादनो मोनामोबा गावनो गाव लासिं सिं जागोन आरो बेमार आजार सन्देरनायनि बिराद चान्स थायो। बेनिखायनो जोंङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जों दुगैनांगौ साब सिखोन थानांगौ। गस्ला लंपेन्टफोरखौ थाब थाब सुनांगौ। बिदि आरो ओमफाय आरो जोङो उन्दुग्रा उन्दुग्रा बिसिना बिसिग्रा बिसिना। बिसना सादोर गान्थु खभार बेफोरखौबो जोङो सम मथे जोङो थाब थाब सुबाय थानांगोन मानो होनबा जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोङो उन्दुयो बिसिनायाव। उन्दुनायाव जोंना बेफोरो मैला जाना थायोबा जोंनि मोदोमाव हाबो। बे मोदोमाव हाबोबाथाय जोंहा आरो जोंनि बे मोदोमाव थानाय फिसा फिसा खोमोन। आरो बिगुर बेजों जोंनाव मोदोम सिङाव हाबलाङोबा बेमार आजार जायो आरो। दा जोङो मानसिनि मानसि जाहैबाय नालाय जोङो जोङो जिब जुनारफोरखौ नायोबा जिब जुनारफ्रा बिस्रा जों बायदि साननो हरनो जेबो गोहो गैया। बेस्रा जाबाय जायो खियो जायगायावनो गोसोबायदि बिस्रा जोंनि बेबायदि मानसिनि बायदि साननो हनो जेबो गोहो गैया आरो थिग बेबायदिनो जोंहाथ' मानसि जाहैबाय जोङो साननो हनो हायो जोङो माव गावनो खुद मावै दाङै जानो हायो बेनिखायनो जोङो बिसोरबायदि साब सिखोन गैयै थायोबा जोंहा मोजां जानाय नङा आरो ओमफाय आरो साब सिखोनखौ जोङो
लाखिनांगौआथ' जोंनाव जोंनि मानसि जानानै जोङो थाखानांगोनखा। नोंथाङा एसेसो फोरमायना होबावनो हागोन नामा।
औ बिदिनो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। बिदिनो मानसि जानानै जोङो साखोन सिखोन थानो रोङाबा जोङो जुनारजों समान होनजागोन माने जुनारासो साखोन सिखोन थानो रोङा बिदिनो माने जोङो मानसि हिसाबै जोङो माने साफा साखोन सिखोन थानो रोङो जोङो बुजिनो हानाय जोंनाव गोहो दं मेलेम दं साननो हानाय जोंनाव पावार दं जिब जुनारफोरनाथ' बिदि गैया जाहैबाय। बेनिखायनो जोङो सुबुं माहारिया बयनिफ्राय देरसिन जिब आरो। बेनिखायनो माने जोङो माने जा थानायाव बेफोरो माने गोनांथार आरो साखोन सिखोनानो। गासैबो दे होमबालाय नोंथां जाथ'सिगोन ना।
नोंथांनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोन्नाय थाबाय।